हेल'
हेल' खोनायाखै नामा अ अ बुं खोनादों दासो
मा होनो आङो नोंथांखौ फन हरनाय जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'नि जा ओ दानाय लुनाय बेनि बागै नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैगोन होननानै आं नोंथांखौ फन हरनाय जादों नोंथाङा बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायना हो होदो
दानाय लुनायनि बागैना
औ
अ दानाय दानाय लुनाय होनोबाथ'
आथि आथिखालाव आथिखालाव दानाय आरो गोदो गोदाय दानाय बा आथिखालाव दानाय लुनायखौ नुनो मोन ना मोनला आगोल नुयोमोन मा बायसा दायोमोन बेफोर खौेएसे फोरमायना होदो
औ औ आं माने दानिखौ बुंग्रोसै आरो सिगाङाव
औ
दायोथ' जों एसेबां माने इदि जि जि दानायफोरखौ माने नुनो थांला आरो जोंनिथिंजाय
औ
बांसिनानो बिदि मेसिनजों दानाय हाथायाव फाननाय बेफोरखौसो बायनानै गानो आरो
औ
ओ इदिनो दायो आरो दानिया दाबो सोरबा सोरबा दायो नाथाय बांसिनानो खम जालांबाय आरो दानायखौ नुनो मोनला दायो
औ
बेनिफ्राय आरो सिगांनि समावबो जोङो सिगांनि समनिखौ बुंनो थाङोबाथ'
औ
ङो गावनो गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं दिरुननानै जि दानाय बिदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो
औ
जेरै खुननिफ्राय बेनिफ्राय आरो एम्फौ फिथोब जा बिनिफ्राय खुन्दुं दिरुननानै जि दानाय अ एम्फौ लाथा ओं बेनि फिथोबजों खुन्दुं जायो ना
औ
अ बेनिफ्राय दिरुनन्नानै इन्दि सि दाना बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो बेनिफ्राय बयबो बर' गामि न'खर न'खर न' गंसेयाव हिसानसालि बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो
उम
गावबा गाव न'खरावनो गावनि आखाइजों गोसोबायदि आगर
मिथिंगानि मिथिंगानि गाबखौ खौ नायनानै गागर लायोमोन हाजो आगर बिबार आगर
औ दिंखिया आगर दाउसा मोख्रेब औ बिदिनो गोबां दंबावो आरो
औ
ओमफ्राय आरो इदिनो हौवाफोरनि गाननाय गामसाफोर
हेल हुवाफोरनि हुवाफोरनि गाननाय गान खोथाखौ
अ बेखौबो न'आवनो दानाय जायोमोन
औ हेलौ
उनो
औ खोनादों दे खोनादों
अ दे बिनिफ्राय नोंथाङा एसे बुंनानै होदो
अ आगोलो जोंनि बर' सुबुंनि न'खर न'खर जोंना गासैनियाबो हिसानसालि बा बायदि मुवा आगर एरनाय बिदि जिनिस हि दानाय जि दङमोन नाथाइ दानिया बेफोरो नुनो मोनला आरो आइजोफोरा आगोलो गोबाङानो बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब जानानै थायोमोन दानाय लुनायाव आरो दानियाथ' जु औ नुनो मोनला दानिया आरो टेकनलजि जुग जाजोबबाय बेनिखायनो मिसिनफोरावनो दानिया मेचिनफोराव ओ दानायखौ नुनो मोनो आरो बे मेचिनजों दानायफोरखौनो मानिया बाहायो गानो दालया द दानो लुनो मानसिफोरनियाव सम बो थोला नालाय औ बे मानसिफोरा आरो समजों लोगोसे खारफानो नागिरो बेनिखायनो दानिया बेफोरखौ नुनो मोनला। गोदोथ' जोङो नुयोमोन जमा जमा आइजो माहारिफोरा दालाय लायोमोन फाला बदलबो दालाय लायोमोन
औ औ नोंगौ
औ दानियाथ' बेफोरखौ नुुनोनो मोनला
औ
अ । नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि हुदाया दं ना
दाथ' इदिनो गैलायानो बुंजायो आरो इदिनो साफा सानैल' गामि मोनसेयाव जिखुनु सासे बा सानै बिदिफोराल' दासै आरो दाथ' नुनोनो मोनला अ सि सिगां जों एसे उन्दै उन्दै समाव नुदोंमोन आरो बिदिनो जमा जमा जि सोंलायनाय खनसेनो बुरजा बुरजा दस गान बिस गान इदि सोंनाय बेखौ' अ बिदि खुन्दुं गैयाब्लाबो जेनेबा सोरबा आदि दानो हरनाय
औ
बिदिबो दानायखौ नुयोमोन आरो खावसे खावसे राननाय दानानै बिदि बेन उम
दानिया आरो मिसिनावथ' सानसेयावनो सेजौ नैजौ बेफोरबायसा अंखारो। नङा होमबा?
अ उम
माने मानसिफोरा
अ
औ
नोंथा मोनथिंजायलाय बिदि दानाय नुनो मोनो ना मोनला
ओ जोंनियावबो साफा सानै दायो बिदिनो आरो दानिया बांसिनानो जोंनियाव मेसिनबो खायफाया मेसिनबो बहायबाय बेनि जाहोनाव बे मेसि नजोंनो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आरो
आ
उम खुब खम जाबाय आरो एसे
उ दाथ' जि गोदोनि जि जि दानाय न'आव जि दानायनि आगजुफोर बेफोरखौबो नुनोनो मोनला माने सोङो सोरबा सोंब्ला बेखौ खिन्थानोनो रोंनाय नंला आरो।
औ औ औ
ओ जिबायदि साल गान्दै बेनिफ्राय थाथ बेनिफ्राय गरखा ना मा होनोमोनथाय
आयजें आयलाइरि गोमाबाय
औ इदि बेनिफ्राय रासो ओमफ्रायो बेनिफ्राय बे खुन्दुं सो सोग्राखौ मा होनोमोन थाय जोंबो नै बुंनोनो रोंलायलांला
औ
बे दंमोन ना अ जोंबो माने बां बांद्राय इसेबां नुबोया सै नालाय बारा गोसोआव गैया आरो औ बिदिनो खुन खुनथा इदि औवानि बा गयनि फांब्रै गायनाय जायोमोन ना
औ औ
उम
उ बिदिनो मखब जाना थायोमोन आगोलो दानिया थ जेबोआनो गैला आरो बांसिनानो जोङो औवानिफ्रायनो जोङो बिदिनो औवाजोंबो बाहायनाय नुयोमोन खुनथा बायदिसिना ओमफ्राय बै खुन्दुं हेब नाय
अ अ आरो खुन्दुं सागोन ओमफ्राय आइखौ मा बुङो जथर ना मा बुङोमोन
औ जथर
जथर सोरखि
औ सोरखि
आ
उम माने मोनफा मोननै जिनिसा बे काटनिफ्राय जायो दंफांनिफ्राय आरो मोनफा बिदिनो आरो औवानिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरो
औ माने न'आवनो बानायनानै दानो हायोमोन आरो
औ औ ओम मेरला दंमोन आगोलनो दानियासो गोमालांनो
अ
दानि जा उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरनावथ' सोंबा बिसोरो बुंनोनो रोंनाय नंलासो
औ मा होनदों?
हो
मा होनदों
दानि जि उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोरनाव सोंबाथ' बुंनोनो रोंनाय नंलासो होनदो आङो
औ नंगौ जेबबो रोंनायनो नंखाया
बुंबा बिसोर नुवासैनो ना नुनो मोनासै बिसोरनो
दा जोङो ओ बावलायलांबाय माखौबा माखौबा नामफोरखौनो गोसो गैला आरो मारै खामोमोन बेफोरखौबो मोनावनो
ओ
आथिखालाव ओ माजो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दाबो बेफोर बायसाखौ लाखियो मानोना ओइखौ सो सोलों थाइ हिसाबैसो दानिया माबा खालामो आरो जों दा मोनसे फोरोंनाय जायो सोलोंथाइ माने गोदो थ' न'खर बा गामिफोरावनो मेरला दंमोन नालाय बिनिखायनो सिखायबोयो आरो फोरा बा हिनजावसा गथ' फोरा
ओ अ
बिमा -बिफाया सिखायोमोन दाना बिमा बिफायाबो खामला नालाय बेनिखायनो सोलोंथाइ हिसाबै दानिया मोनफा मोननै जाहोनायाव बेफोर बायसा खुलिनाय जादों आरो
ओं
दानिया मानसिफोरा औ
आरो गोदोनि दिनाव जाय हिनजाव मानसिया जि दानो रोङा बेफोर बिसोरखौ हाबा जानोबो गोब्राब जायो होनना खोनानो मोनोमोन आरो।
औ औ औ ओ बे बे खोथायालाय ओ नंगोबो नङाबो
ओ
औ माने औ गोदोनि खोथा जोंबो खोनादों जे जि दानो रोङाबा माइ गायनो रोङाबा बेखौ खालामा बा बिहामजो लांनो नागिरा
औ
साखाफारा नङाबा संनो खावनो रोङाबा बेफोरखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो
अ
ओम नाथाय आथिखालावथ' बिदि गैलिया नालाय
बिदि गैला दानियाथ' बांसिन बिदिनो मेसिनाव दानायखौनो बायनायानो जाखायो
औ नंगौ
अ आरो बे बे जि दानायल'जोंबो था जिल' दाबाय थानानैबो जाया नालाय आरो गुबुन गुबुन खामानिबो थायो नालाय
औ औ औ औ औ औ नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाब गोबां बाथ्रा नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय आरो मिथियै बाथ्राखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनाय जाबाय बेनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां दे लाखिथ'सै
ओ